थां खोनादोंना नोंथां? दङ मोजाङैनो नोंथां।
औ नोंथाङा ओंखाम जाबायना? औ नोंथां दा जोङो न'खरनि सायाव सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ आरो जेरै न'खर न'खर नांगोब्ला जोङो बयबो मिलायनानै थानांगौ जायो न'खर होनबोला आरो न'ख-न'खराव जोङो आइ आफा आबै आबौ आदा आब' जोंना बे न'खराव बे मानसिफोरा थायो न'खर जानो गोनांबा बेफोरखौ नांगो ।
नंगौ न'खर जानायदोंब्ला जोङो ओ गिबियाव जोंनि न'खरनि बिगोमाया मोजां जानांगोन । ओ अब्लासो जोङो न'ख खर गंसेखौ जोङो मोजाङै दालांनो हागोन ।
औ नंगौ ।
आरो ओ न'खराव न'खर बा संसार जानायाव जोंनो गोबां ओ आगजुफोरनि गोनांथि जायो। ओ संनाय खावनायनि जानाय लोंनायनि बेफोरनि गोबां ओ जोंनो मालफोर माब आगजुफोर नांगो जायो आरो न'खराव अ। हौवा हिनजाव आरो गथ' गथाय बेफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनो।
औ नंगौ। आरो न'खर होनबोला गोबांथा गोबां न'खर होनबा गोबांथा बाथ्रा थाब'यो आरो जेरै
नंगौ। बुंजागोन नोंथां।
न'खराव जेरै ओ न'खर मोनसे दानो गोनांबोला जेरै आफाया आफाया ओ जेनेबा आफाया हाथाय बाजाराव थांनानै जोंनो जा नांगो बेखौ लाब ना होफैयो। आइया ओ आइ आइआ आरो न'खर ओ न'आव न'आव थानानै जोंखौ जाहोनाय लोंहोनाय जेरै ओंखाम संनाय मैगं संनाय बायदिसिना ला ओ संना खुनानै जोंखौ आइया जाहोयो।
नंगौ ओ न'खरनि बिगोमानाव गोबां मावनो गोनां खामानि थायो जेरै ओ गावनि ओ ओ गथ' उजिनायनिफ्राय होन निफ्राय ओ बिलाइ जे-जेरै हिनजावसा मानसिखौ बिलाइ जेननाय ओम गोबां ओ खरसाफोर थायो जेरै गाननाय जोमनायानो जा जानाय लोंनायानो जा बिसोरखो बिदाय हरनायावबो। आरो बा ओ फिसालानि थाखाय बिहामजो लाबनायावबो जा गोबां खरसा जायो मानो होनोब्ला ओ मोनसे हाबा खुंनो थाखायथ' खम खरसाव जाया बेनि थाखायनो जोंनो ओ गोबां रां नि गोनांथि जायो। ओ मोनसे हाबाबो जानो हाबा खुंनो थाखाय बेनिखायनो ओ हाबा खुंनायाव ओ न'खरनि बिगोमायनियावनो बांसिन ओ मा होनो बिबान थायो मानो होनोब्ला बियो न'खरनि बि गोमा ना
औ औ नंगौ। आरो फिसाजो खासे बिलाइ हरनो गोनांब्ला जोङो गोबांथार मुवा हरनांगौ जायो। जेरै आलना ग द्रेस गद्रेस बिसना बायदि बायदि हरनांगौ जायो जोङो दं नोंथां। आरो उन्दै समाव बिसोरखौ फरायो होनायावबो गोबांथा गोस गोबां खरसा थाङो। स्कुनो स्कुलाव फरायहो नायनिफ्राय बिजाब उनु बायनायनिफ्राय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय आरो थांनाय फानाय जोबोद खरसा जायो बेफोरखोबो न'खरनि बिगोमायानो सुफुङो।
नंगौ नोंथां। नोंथांमोननि हालामाव बेफोरबायदि दंना गैया जेरै ओ हिनजावनि न'खराव बा ओ हिनजावस सानि न'खराव हौवासा हौवा मानसिखौ जेनेबा ओ घोरजिया लाबनाय बेफोर हुदाया नोंसोरनि ओनसोलाव दोङोना नोंदों।
जोंनि ओनसोलाव बिदियाथ' बारा जाया जानाया साब फा सानैया जायो। बांसिनानो जाया आरो बेफोरो बेफोरखौ अबेबा अबेब बा समाजाव बेफोरखौ गनायना लाया।
नंगौ नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बे जोंनि ओन सोलावबो आ हिनजावसा मानसिखौ बांसिन हौवानि न'आव बिलाइ ह हरो नाथाय ओ हौवासा मानसि खौ बिजामादै महरै बा ओ गोरजिया महरै जोङो सानि न'खराव जोङो लाब बोनायखौ जोङो नुनो थाङा।
बेखौ आरो अबेबा अबेबा समाजा गनायना लाया बेफोरखौ।
नंगौ नोंथां।
औ नंगौ।
जोङो ओ न'खर होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओम बए न'खर मोजां जानोब्लाथ' जोङो। ओम। गिबियावनो जोंना न'खरनि ओ बिगोमाया मोजां जानांगोन। आरो बिगोमानि हिन्जाव। एब बिगोमा होननानै जों बुंब्ला जों बांस जों हौवा मानसियानो न'खरनि बिगोमा। जायो आरो ओ न'खरनि बिगोमाया मोजां जानांगोन अब्लासो गाव न'खरनि नंगौ । न'खरनि ओ मानसिफोर। गाबो ओ गावनि ओ गावनि आखुजों लोगोसे ओ न'खरनि मानसि। सिफ्राबो मोजां जालाङो। जेब्ला न'खरनि बिगोमाया मो जां अब्लानो न'खरनि ओ सुबुंफोराबो मोजां जायो मानो होनोब्ला न'खरनि बिगोमायानो न'खरनि। ओ गुबै जाहैबाय नालाय। बेनिखायनो न'खरनि बिगोमायानो। गिबियाव मोजां जाग्रोनांगोन होननानै। ओ आं सानो। आरो बेबायदि जोङो मानियो बयबो माने साननानै लानाय जायो आरोना। न'खरनि बिगोमायानो मोजां जानांगौ होननानै नंगौना नोंथां। ओ न'खर गंसे जानोब्ला अनलाइनाथ' थाखा नांगोन। ओ अनलायनाय नङाब्लाथ' न न'खर गंसेया ओ अनलायनाय नङाब्ला न'खर गंसेया बायनो मालाबाबो सम नाङा। बेनिखायनो न'खर गं जानोब्ला जों बयजोंबो अनलायनो गामिनि मानसियानो जा ओ आलासि दुमसियानो जास्ट। सोरबा सिनायै मानसियानो जा। ओ जों बयजोंबो जोङो मोजां रायजलायनांगोन ओ मोजां ओ जों खोथा बाथ्रा फोरमायनांगोन बुंनांगोन अब्लासो आ ओ बे न'खरा मोजां जागोन आरो बै न'खरखौ बयबो बाख'नायगोन मानो होनोब्ला बिसानि न'ख नखरा बयजोंबो मोजां रायलायो मानियो बयखौबो अनो होननानै बयबो बुंगोन आरो बिसानि नखरा मोजां होननानै बयबो सानगोन
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां
खायनो जोङो न'खर गंसेखौ जों मोजां लाखिनोब्ला जों बयबो अनलायनांगोन आरो जोङो ओ मोजां जानांगोन आरो अ न'खराव जोङो माइबा मोनसे ओ प्रब्लेम जायोब्लाबो ओ ओ जोङो गा न'खरनि जों न'खरनि सावरायलायनानै जोङो ओ बे ओ ओम माबाफोरखौ जोङो ओ जेरै ओ खैफोदफोर फैब्लाबो जेरै ओ न' ओ जोङो हेंथाफोर फैयोब्लाबो जोङो न'खरनि स गासैजोंबो रायलायनानै जोङो ओ हेंगार हरनो हायो
औ नंगौ औ नंगौ आरो जोङो मालायनि बाथ्रा खोथा लानानै जों न'खराव मालाबाबो दावराव दावसि खामनाङा जुदि उम बाहेराव जोङो बाहेराव मायबाफोर सोरनिफ्रायबा मायबाफोर खोना बुदुब्ला आरो मायबा फोर बेलेगनि बागै रायलायबोदों बेखौ जोङो बाहेरावनो गारना फैखानांगौ बेखौ न'आव लाबोनानै दावराव दावसि खामफैनो नाङा बेयो मोनसे जोबोद गाज्रि हुदा बेयो
नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया थार जोङो ओ गुबुना ओ ओ गोबां नुनो मोनो ओ गुबुना नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ ओ गुबुना मालायनि ओ मोजां खौ नायनो हाया बिसोरो मोजां नुब्ला ओ मानो बे न'खरखौ सि फायनो थाखाय बायदिसिना खोथा बाथ्रा एरना होयो नाथाय जोङो ओ बै फोर बुंनायखौ जोङो खोमालायालासिनो जोङो गावनि न'खरखौ मोजां लाखिनो था खाय जोङो रावनिबो गा खोथा लायालासि नो जोङो ओ मा हो सोलिलायनानै बा अनलायना थानांगोन नङाब्ला जोङो जु दि जोङो मालाया जेखौ बुङो बिखौ जोङो मानिनानै जुदि न'आव दुम दाखाल खालामो। अब्ला ओं खराव नांलाय खमलाय जायो अब्ला जोङो मोजां न' खर दालांनो हानाय नङा आरो
औ नंगौ नोंथाङा नंगौखौनो बुंदो।
नंगौ नोंथां।
आरो न'खर गंसे जानो गोनांब्ला जों बयबो अनज्लायनानै थानांगौ जायो।
नंगौ नोंथां।
औ नंगौ।
नखरनि बिगोमोनाव बायदि रोखोमनि ओ ओ खामानि माव-मावनांगौ ओ थायो। ओम गिबियाव खौनो ओ जुलि जाजेननायनिफ्राय लानानै ओ थैजासिम ओ गोबां बिबान थायो होननानै ओ जोङो सानना लानाय जायो आरो बे बाथ्राया नंखा गौ मानो होनोब्ला नखरनि बिगोमाया नै न'खरनि बयखौबो नायनांगो जायोना बेनि बेनो ओ जुलि जाजेननायनिफ्राय सासे नखरनि बिगोमाया गोबां थैजासिम गोबां खामानि थायो।
औ नंगौ आरो न'खराव बांसिन ओ हौवासाफोरा जेरै हौवासाफोरा गोबांथा खामानि थायो जेरै मो बेरेफुंजा मोसो मोसो सौहैनायनिफ्राय सानजुफुङाव मोस्लौ मोसौ दै दौना हो स्लायनायनिफ्राय बेेलासिनि मोसौ बेनिफ्राय गोबांथा खामानि थायो। आरो नखरनि आइजोफोरा बो फुङाव सि खानानै सिथ्ला नु सिबनानै साफा सुफा जानानै आलारि बाथि लगायनानै बेयाव ओंखाम ओंख्रि सङो संनानै आरो गावनि फिसा फिसाफोरखौ गावनि फिसाखौ स्को-स्कुलाव हेंगा फरायसालियाव हेंगार हर नायनि ओमफ्राय आरो गावनि फिसाइखौ खामानियाव अंगार हरनायनिफ्रायबा
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ आरो ओ गोबां ओ गावनि फिसाफोरखौ सोलोंथाइ लानो थाखाय गोजौ सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय ओ मोजां ओ बासि स्कुल फोराव ओ होनायाव खरसा जानाय ओ गोबां खरसा जायो बेनि ओंखायनो गोबां ओ नखरनि बि बिमानाव गोबां ओ खस्थ जायो मानो होनोब्ला जोङो ओ गावनि फिसाजो बा फिसालाखौ जोङो मोजां स्कुलाव फोरोंनाय मोजां जाहोनाय गाननाय जोमनाय होनानै जोङो ओ न न'खरनि बिगोमाया गोबां ओ न'खरनि बिगोमाना गोबां ओ। माबा थायो ओ गोबां खामानि थायो आरो गावनि फिसाफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय ओ बा सोलोंथाइ होनो थाखाय माने जोबोद रां खरसा जायोना बेनि खायनो मोजां स्कुल होबा बां गोबां रांनि खरसा जायोना बेनिखाय खायनो सानदुं अखा क' न'खरनि बिगोमाया खस्थ' खालामनानै गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनांगौ जायो ।
फिसाजोफोरा देरोब्ला बिसोरबो बिमा बिफाजों बिमा बिफानो ओ खहाय खामनो थाखाय ख-खहाय खामनो थाखाय बिसोरबो माबा माबि खामानि मावनांगो जायो । न'खरनि फिसाजोआ जा फिसाज्लायानो जाया।
नंगौ नोंथां नं गौ नोंथां बुंनाय बाथ्राया थार । बिदिब्ला नोंथाङा जोंना समा जाबायमोन दिनै बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां गोजोन्थों ।